हेलौ नोंथां, औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा ओ मा खालामदों नोंथां?
ओ आङो दायो जिरायनानै दङ' नोंथां मोनानि। जानायखौ जानानै
औ औ नोंथां नोंथां मोजां खोथा ओ नोंथाङा दासान्दि नोंथांनि न'खरफोराव ओ गासिबो मोजाङैनो दंमोन होननानै आं आसा खालामो।
औ दङ नोंथां दङ दङ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
औ आंबोथ' नोंथां नै एसे ओरैनो ओ थाबायनो ओंखारबोदों आङो गामियाव
अ ओ आसाखालामो नोंथांनि देहाफोराबो मोजाङैनो दङ'।
औ औ औ औ औ औ इसोरनि अननायाव आङो थिगैनो दंथ'यो नोंथां दा जेबो थ' जेबो गिनो गोनां गैया ओ आंनि सावस्रिया मोजाङैनो दं।
ओ।
आदसा नोंथां जोंथ' गामि ओनसोलनि मानसि नङा होमबा?
औ नोंथां औ औ
औ जोङो जेनेबा गामियावनो देरबोनाय गामियावनो देरनानै जोङो गामियावनो थाबोनाय मानसि। गामिनि लामा-सामा गामिनि न' बां गामियाव जेरै दंफां लाइफां दं बा जेरै ओ मिथिंगायारि नेर सिनजों जोङो ओ फब जानानै दं गामि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां! दा आंनि सों सोंथिया बेनो जाहैबायदि जोङो गामि ओनसोल आरो सोहोराव बा टाउन ओनसोलाव जों माबायदि फारागथिखौ नुनो मोनो नोंथां आंनो एसे
औ औ हागोन नोंथां हागोन,
औ औ नोंथां दे बिदि औ औ औ जागोन दे नोंथां
ओ जोंथ' नुखायो गामिनि मानसिफ्रा नोंथां ओ आबाद, जों आबादखौ बांसिन इम्परटेन्ट माने गोनांथि साननानै लायो आबादाव आबाद मावनानै सोनारनानै जानाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसियो
औ
आरो बेबायदिनो गाव गावनि गाननाय जोमग्राफोरखौ जोङो दानानै लायो दानानै जायो औ बेबायदिनो जोङो गाव गाव गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा गावनि नांगौखौहाय गाव, गामियावनो बुथुमनानै लायो आरोना नोंथां,
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ गामियाव नायनानै जोङो दा सहराव नायदोलाय सहराव सहरनि मानसिफोरा ओ, गाव गाव थांनानै थानायखौहाय गावबागाव ओ मा होनो बांसिन, खामानियाव सोनारनानै थायो मानो होना जब मावनायाव, मोनसे बिजिनेस मावनायाव बांसिन सोनारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां, औ आरो सहराव जोङो नायोब्ला गोबां रोखोमनि हान्था मेलाफोर आरो गोबां रोखोमनि गारि भहरा ओ गिदिर गिदिर न' बां, जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां सहराव नायोब्ला आरो गामियाव नाय, देलाय गामियाव जोङो बांद्राय गारि घरा नुवा ओ हान्था मेेलाया खम, आरो बेबायदिनो, ओ गोबां सुबुं अनजिमा थायैलाय न' बांफ्रा, खम बेबायदि फारागखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो आरो बेबायदिनो सहराव नायदेरलाय सहराव ओ मा होनो थासारिफ्रा आबहावाफोरा माने एसे गुबुंले जानो हमो आरोना नोंथां मानि थाखाय होनोब्ला गिदिर गिदिर फेक्ट'रिनि उखुन्दै आरो गोबां रोखोमनि गारि खारनायनि थाखाय बेफोरनि गारिनि गारिनि उखुन्दै आरो बांद्राय जानाय लोंनाय जानायनि थाखाय प्लास्टिकफोर बेफोरो माने सहरावहाय एसे बारहावाखौ गुबुंले खालामनो हायो आरो हागौ आरो नोंथां आरो गामियावहाय बेबायदिनो नायदेरलाय जोङो पटापा खासेथिंहाय गामियावहाय जोङो मोजां रोखोमनि बारहावा फ्रेस दै गोगो दै आरो खम अनजिमा सुफुं अनजिमा थानायनि थाखायहाय ओ मा होनो ओ बांद्राय दाखोर दाला मा मा होनो इदिखौ प्लास्टिक गैया जेनेबा प्लास्टिकफ्रा खम बेबायदिखौ जों नुनो मोना
औ औ जेनेबा नोंथां जोङो मा होनो पलुसनखौ खौ जोङो जसेबां हायो एसेबां खमखौ गामि ओनसोलाव नुनो मोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
दे नोंथाङा जागायफिनदो
ओ बेबायदिनो गामिनि जानाय लोंनाय सहरनिफ्राय एसे आलादा टाइपनि आरोना नोंथां। ओ गामिनि मानसि फोरा दालाय नै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायो जुखाम फोयो बेबायदिनो गाव गावनि मा ओ नांगौखौहाय बोसोरसेनि नांगौखौहाय जोङो माइ गायनानै माइनि गेजेरजों जों जों बुथुमनानै लायो बेखौनो जोङो नांगौ बायदि समफोरावहाय बाहायलांनो हानाय बायदि जोङो माइ गायनानै जुखाम गायनानै गायनानै जेनेबा ओरै आरोबाव खुसेर नायदो खुसेरफोर गायो जोङो गामियाव गामिनि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा खुसेरफोर गाय लायबाय बेबायदिनो गामिनि सुबुं अनजिमाफोरा सुबुंफोरा ओ गाव गावनि जिउखौ आबादनि सायाव सोननानै खुङो आरोना बांसिन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मा होनो ओ गिदिर गिदिर जानि सहराव नायोब्ला जोङो आरो बे बेराफारसेनि सहराव नायोब्ला गिदिर गिदिर स्कुल कलेज
औ
आरो बेबायदिनो ओ सहराव थाग्रा मानसिफोरा बांसिन दखान होयो दखान होनानै गाव गावनि ओ नांगौखौहाय रां आरजिनानै लानो हायो गोबां रोखोमनि दखानफोर नुनो मोनो जेरैहाय गारि गारि दखान नुबाय
औ
ओ बेबायदिनो खानायाइ सिंग्रा नाफिटफोर नुनो मोनबाय।
औ औ आरो जेनेबा ओ देहा फाहामसालिफोर नुगोन नङा होमबा
हस्पिटाल गिदिर गिदिरफोर औ बेफोरबायदि नुबाय आरो ना नोंथाङा आंनोबो एसे ए बिजिरनानै होनो हागोन नामा? गामिनि संसार जानाय औ बिदै बिदिब्ला नोंथाङा समखौ लानो हासिगोन दे।
औ औ नोंथां जेनेबा ओ जे बावैसो बुंलांबाय जोङो गामियारि मानसिफोरा गामियाव सोलिग्रा मानसिफोरा बांसिनानो आबाद मावनानै सोलियो नङा नोंथां?
औ औ नंगौ
बांसिनानो ओ जोंनि ओ दा बुंनो थाङोब्ला सोहोरनि मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरखौ एसे मुगैनाय आरो नासयनो खौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनबा बिसोरो जों गामिनि सुबुं खौ जेनेबा रोङा जायफोर एसे जाम्बा जाथुर थायो जायफोरनि गिनो रोङा बिदि साननानै लायो आरो खिन्थु जोङो गामिनि मानसि फोरासो माइ आबाद मावनानै खुसेर बागान बायनानै बिदिनो गामि ओनसोलफोराव फिथाइ सामथाइ बायदिसिना आरो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरासो सोहोर ओनसोलाव थांनानै फानहैयो। दा बेफोरखौसो बिसोरो जानानै सोलिना दं। दा जों गामिनि मानसिफोरखौ बिसोरो ओ सोहोरनि सुबुंफोरा जोंखौ नाङा होनब्लाबो गामिनि सुबुंफोरखौ नाङा होनब्लाबो बिसोर नाङा होननानै बुंनो हाया। मानो होनबा गासैबो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जायखिजाया माबाफोरा जों गामिनिफ्रायसो थाङो नङा होमा नोंथां। औ दा बिदिनो माइ आबाद, खुसेर बागान दा बेफोरबायदि गोबां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि। बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ आबाद जायखौ जों मावो बोग्रि जाहैबाय, नारेंखल जाहैबाय, गय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मोननो हायो बेफोरखौ जों गामि ओनसोलावसो मोननाय औ बेफोरखौथ' सोहोराव सोहोराव बानायनो हाया नङा होमबा नोंथां मानो होनबा सोहोराव दानिया जायगायानो गैला। मानसिफोरा गारि मथरजों लोगोसे न' गिदिर गेदेर बांला लुयो। औ दा बे बेफोरबायदि लुनानै गारि मथरजोंनो सोलियो माने न' गिदिर गिदेरजों बिसोरो बिल्डिंनिफ्राय बिल्डिं गोजौआव आरो गोजौआव गाखोलांनानै बि सोर बेयावनो गोजौ गोजौ थालांबाय थायो गोजौ गोजौ जायगायाव थायो नङा होमबा नोंथां।
अ अ।
दा बेफोरो बिसोरो जोङो गामि ओनसोलनि ओ फारागथिखौ आं बुंनोसै। जोङो गामि ओनसोलाव ओ मोजां गोग्गो बारहावा जों जानो मोनो। नङा होम्बा नोंथां। बिसोरो जेनेबा ओ फेन एसि बायदिसिना बिदिनो मेसिन कुलारशपफोर जायखिजाया औ बेफोरजोंसो बिसोरो सोलिनानै थायो। दा बेफोरो ओ देहाखौबो गोबां खहा खालामो नङा होम्बा नोंथां। दा बिदिनो बिसोरो ओ बुंलांबाय बारहावा गोबां गाज्रिखौ जोङो सोहोर ओनसोलाव नुनो मोनो। बेयो थारैनो नंगौ मानो होनबा गारि मथर खारनायाबो बांसिन बे सुबुं अनजिमायाबो बांसिन, आरो न' बांफोराबो बांसिन, बेयाव जोङो बांसिन दुंहाव थासारिखौ नुनो मोनो आरो माने गो ङो आंथ' सोहोरावबो थानानै नायबाय, बा गामि ओनसोलावबो थानानै नायबाय, माने गामि ओन सोलावसो बांसिन ओ जों गोजोननायखौ मोननो हायो। मानो होनबाथाय जोङो ए गोग्गो बार मोनजायो जोंनि देहा आरो सावस्रिनि थाखाय बिराद मोजां गोग्गो बारा नङा होम्बा नों थां, जों गोगगो, गो गोदै मोनलोङो बेखौथ' जोङो ओजा ओजा जोङो दुगैनाय दैखौबो जोङो मोजां मोनबावा दा बुंनो था ब्ला ओ जेनेबा जोंनियावनो दं आसामाव गुवाहाटि ओनसोल दङ नोंथां गुवाहाटि ओनसोलनि दाथ' एकदम बिराद गाज्रि। गुवाहाटिया ओरैबायदि गाज्रि जाना दं जेराव बारहावा आ ओ बुहुमनिनो सेकेणड बयनिख्रुइ गाज्रिसिन बारहावा बुङोब्ला सोहोर बुंना बुङोब्ला बेयो जाबाय जोंनि गुवाहाटियानो नङा होमबा। अल्डआवनो बेयो गाज्रि ओ मुं मोननानै दं। दा बेफोरो मानि थाखाय जादों सुबुं अनजिमायाबो बांद्राय जाबाय, इदिनो बारहावा गुबुंले जाबाय कलकारखानाफोरा बांसिन। ओ नङा होमबा नोंथां दारिमनफोरा बां सिन जाहैबाय‌ आरो ओ, हेल' नोंथां! नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा दा जोंनियाव जेनेबा मा होनो बिदिनो गोबां ओ नुनो मोनो मानो होनबाथाय जोङो बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव थानानै जोङो जिखिनि गोजोननायखौ मोनो बेखौ जों सोहोराव मोननो हाया। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां गोजोननाय मोनो आरो गामियाव दा बिदिनो जोङो सोहोराव थायोब्लाबो